औ नोंथां औ औ। खोनादों खोनादों।
अ मा खामदों नोंथा?
अ नोंथां नै मा होनो सिखारनानै दा फ्रेसनो दंफां साया जेरान दंथ'यो आङो।
अ औ। दा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो आङो। माने नोंथांजों बे टपिकनि सायाव रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। दा मागो जेनेबा जोंहा बर'फ्राथ' मागो खुङो नङा होमबा। दा जोंहा बे मागोनि सायावहाय जोंहा माबदिहाय मागोखौ माबदि बोथोराव मा समावहाय जोंहा खुंनाय जायो आरो माबायदिहाय बहा बे फालिनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसो खोन्थानानै होदो नोंथाङा।
औ जागोन नोंथां। औ। दा मा होनो जोंहा मागो होनना बुङोबाथ' जोंनि जि मा होनो जाय गासै बर' सुबुङानो माने बेखौ मिथिफ्रामजोबखागौआनो। मानो होनोब्ला बे बा ओ बे ओं बे जोंनि माने हारिमुवा माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबायथानाय मोनसे एंगार हायि मोनसे हारिमु आरोना बे हारिनि। जाय हारिमुनि जों माने गोदो गोदायनिफ्राय ओ दासिमबो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। जोंहा मागो होननानै बुङोब्लाथ' जों मेइनलि जोङो जोंनि गोसोआव फिथा सौराय जानाय लावखार ओंखाम जानाय बा बेरागु जानाय दा बेफोरो माने जोंनि गोसोआव जाखांफैयो आरो दा जोंहा गोदोनि माखासे मा होनो मागो फोरबो खुंनाया एसे आलादामोन होम दानि जि गोनोखोआरि मुगायाव माने मागो खुंनाया एसे आलादा जानाय नुनो मोनबाय आरो नोंथां औ दा गोदोनि माखासे मा होनो मागो फालिनायनि नेमखान्थिफोरा जाहैबाय गंफ्रोमबो गामियावनो माने ओ गोबां फिसा फिसाब्लाबो माने लांदां फोथाराव ओ बेलागुर जालायनाय ज' ज' जालायोमोन माने मा होनो जोंहा मागोनि सानसो सिगां बेयाव माने ओ गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा जोंनिनो नैबे जेन'बा मिथिंगानि मिथिगानिफ्रायनो मोननाय माखासे थुरि नारा ओ औवा बायदि बायदिखौ बुथुमनानै जोंहा ओ बेलागुर जानो ओ थाखाय दुब्लिबारि बा लांदां फोथाराव बे लुंनाय जायो ओ बेजों लोगोसे जोंहा खाथियाव बिनि खाथियाव माने माइहुंबो खुंमनानै दोनो ओ जेब्ला गासैबो खामानिफोरा जाजोबगोन अब्ला मा होनो जोंहा बेलागुर जानायनि सोरबा समबा दिन फैगोन इदिनखालि माने ओ मोनायाव
ओ बिसोरो ज'नो बे फोथारावबा बे बिसोर माने बिलाइ बिलाइाव मोननायाव ज'आव थांनानै नायै बेदरै जौ आखाय लोंनानै गोबां रंजानायखौैयो माने गोदोनि सम जों नुयोमोन आरो नोंथां बिदिनो मा होनो गाजा गोमजा बिसोरो ओ खोनानो मोननाय बायदि गोदोनि समाव बे बेलागुर जानाया माने ओ बै लावखार खाफोर बिसोरो माने बांसिनै जायोमोन होननानै खोनानो मोनदों आरोना । मानो होनोबा बिसोरो सासे मालिकनियाव ओ लावखार थानाय बा दाह होना बोहैनांनायनि माखासे दुखु खस्थ' बेफोरखौ माने बै हरनि समाव बिसोरो बेलागुर जानायाव जि नायै बेदरै आखाइ लोंनानै बिसोरो थायो बै सम समाव माने गावजों गाव गावनि दुखु दाहा रंजानाय बायदिखौ माने फोरमायनानै लायो होननानै खोनानो मोनदों आरो नोंथां दा दा बेैफोरबायदि माने जेन'बा रंजा बाजा बिदिनो मोनानि समाव दा जाखांनाय लोगो लोगो बिसोरो बेयावनो हर थायो हर थाखांनानै बिसोरो प्लास अखानायै सोरां सोरां माग दाननि फार्स्ट जेबा मागो जागोन अब्ला इदिनखालि माने सोरां सोरांथि थिनथासो समाव बिसोरो सिखारनानै ओ गावसोरनि नाराजों बाथखुरिजों नुनाय न' आ खाथियावनो बे जोंहा मा होनो जिगाब माइगं बेखौ माने बिसोरो सावो आरोना नोंथां जेब्ला सावनानैसोरो सावखांनानै बे मा होनो उ बे खामबाय थानाय माइहङावनो बिसोरो ओ सोरगिदिं गिदिंनानै माने माखासे गावसेरनि ओ हास्थायनायफोरखौ माने बोर बिना लायो होननायखौबो जों खोनानो मोनदों । बिदिनो बिसोरो सावखां इरिखां दाावला गेसि जेरै सिगाङावनो बिसोरनो न'आव थाङो दउ ओ दाउ बायदिसिना बसिना माने सिखारो सम बायदियावनो थांनानै माने दुगैयै लोबै सब साफा थोन थायो आरोना माने गोदोनि समाव समाव बेबायदि जायफोरा बेलागुर जादों बे समाव माने दाउस्रि दाउला बायदिसिना सिखारनायनि उनाव बा दाउला द दाउला गेसेेरखांनायनि उनाव बिसोरो थाङोब्ला माने दावउखा जायो होननानै गोदोनि समाव फोथायनाय दङमोन। बिनिखायनो माने बि बिसोरो खोमसि खोमसि न'आव थानानै सा साफ्लाय माने साखोन सिखोन दुगैनानै थायो। आरो बिदिनो जेब्ला ओ मा होनो स्रां जायो अब्ला बिसोरो गामि गामि बिदिनो न' न' गिदिंनानै फिथा स जानायखौ ज' ज' जानायखौ जों जोङो नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो बिसोरो जुमाइ आखाइ बेदर बायदि जानायखौबो जों नुयोमोन। आरो दा जोंहा जि गोनोखोआरि मुगा बेवहाय माने गोबां सोलायनायखौ जोंहा नुनो मोनबाय। गोदोनि समाव जि मान हो गथ' गथायफ्राबो माने न' न'खौ थांनानै फिथा खांनायखौबो जों नुयोमोन नाथाय दानि समाव बेखौ नुला। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गामि गामियावमोन बेलागुर खुंनायनि माबायाबो गोबां खमायनाय सों नुनो मोनबाय आरो जों बे ओनसोलावहाय दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि माखासे मागोनि खुंथाइ बेफोरखौ ओ एसे नोंथांनि मोनदांथि बायदि फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। दा जेन'बा मागो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे माने बे फोरबो आरो। हारिमुवारि फोरबो जेनेबा मागो दमासि होननानै जोंहा बुंनाय जायो। जेरावहाय जोङो बेखौहाय जानुवारि दाननि जेनेबा जिबा खालारनिफ्राय जोंहा बेखौ फालिनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा बेखौहाय जेनेबा मागनि से थारिखनिफ्राय जोंहा फालिनाय जायो जिहेथु जोंहा बेवहाय माखासे पारटिफोर बा जोंहा बेलागुर जानायबो नुनो मोननाय जायो आरो नों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थिग जोंनि थबो बिदिनो खालामनाय जायो जेनेबा जोङो मागोनि सिगां मागो दमासि जानायनि एसे साननैसो सिगांनिफ्रायनो जोङो माने बिदिनो न' लुनानै दुब्लि फोथारावहसो जानाय जायो आरो बेखौहाय माने गुबुन जायगाफोराव थांनानै जाहैनायखौ जों नुनो मोना। आरो बेखौहाय जोङो हरनि समावहाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिजोदनि गामिनि ओ सेंग्रा फोर बा सिख्लाफोर बिदिनो न'नि ओ गासिबो फेमिलिफोर बेफोरबायदिनो जमायै माने दुब्लि बारियावहाय जेनेबा दुब्लि फोथारावहाय माने न' बानायनानै माने रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो जिहेथु बेवहाय जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नाराजों जों बानायनायखौ बांसिन नुयो आरो मानो होनोब्ला नारा जिगाबजों जोङो बेयाव बानाय नानै ओ बेयावनो जों हर थालायनायबो जों नुनो मोन बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि जेनेबा जाग्राफोर जानाय जायो आरो जेरैहाय जेनेबा जोङो बेयावनो खायफाबा जेनेबा फिथा सौर सावनानै जाहैयो। बा सोरबा बेदर आखाइ बा जौ बायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेफोरबायदि बिदिनो जोंहा साखाथियाव थानाय जेनेबा जोङो खाथियावनो माखासे जोङो मेजिक बा जोङो बेलागुर माखासे जिगाबनि खालामनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो जेरावहाय जोङो बेखौहाय सोरांसि सोरांसि समाव बेवहाय माने जेब्ला जोङो जानानै लोंनानै जेब्ला ओ जेब्ला जों बेयाव हर थायो बा न'खर नेुयो अब्ला बै सम समाव जों माने सोरांसि सांसि जोङो ओ गासैबो माने जाग्रा जानाय जायगाफोरखौहाय जों माने साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जोङो बेखौ माने सावनानै होनाय जायो आरो जिहेथु जोङो बेवहाय सोरांनाय लोगो लोगो माने जोङो ओ बेनिफ्राय जोङो जायखारबोयो आरो न' फारसे आरो जोङो जेनेबा सोराङैनि सिगांनो माने सान ओंखारैनि सिगांनो माने जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो न'आव आरामै थानांगौ आरो जिहेथु जोंहा माने ओ माबा जायोबा जुदि जोङो सोरांनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामो होग्रा ओ जोङो जुदि मानसिफोर नुनाय खालामोब्ला जोङो माने बिदिनो लेहेम बा बादुला जायो बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथाङा बुं बादिनो दा बेफोरबायदिनो आरो जोङो मागनि से थारिखनिफ्राय जोंहा बिदिनो न'आव हाय फिथा सौदराय जानाय लोंनाय बिदिनो जोंहा फिथा सौाइ जानाय लोंनायनि समानो जाहैबाय माने मागो दमासि आरो बे समावहायनो जों माने गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर जोङो जानाय जायो आरो बिदिनो फिथा लावदुम जेनेबा फिथा एन्थाब ओ जेनेबा बिदिनो थावनि फिथा ओ सौरायाइ बायदि माने फिथाफोरखौनो जों माने बे समावहाय संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंनि बर' गामि गामि बेफोर ओ फिथा सौराय जानायफोरखौ माने न'फ्रोमबो माने जोङो ओ मोननाय जायो आरो जिहेथु जोंहा बेखौहाय ओ मागो दमासि ल' जानाय जाखायो नालाय दा बे बिनि थाखायनो माने जोङो बयनिबो न'खरावहाय माने सा ओ बिबदिनो फिथा बायदिफोरखौ जोङो मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोङो बेफोरखौ माने गोदोनिफ्राय दासिमाव माने गोबां सोलायनायफोरखौ नुनो मोनबाय माने गोबां ओम गोदोनि समावथ' माने जोङो नाराजोंनो बानायनानै ओ बेनि न' गासिबो जों सावजोबनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो माने जोंहा खायफा खायफा माने त्रिपाल बायदिसिना बेफोरबायदिनो ओ लांनानै जोंहा जाहैनायखौ जों नुनो मोनसै औ दा बेफोरबायदिनो ओ खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथां जोंहा अ समाबबो जानानै फैबाय नङा होमबा दा जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा जोंनि सावरायनायखौ दा औ औ दा जोंहा नोंथांजों मागो मागो दमासिनि माखासे ओ सावरायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां औ दे